हेलौ औ नोंथां खोनादों अनला
औ खोनाबाय आंना प्रलेमा एसे जे माने ओ लाखै जादों आं एसे माबा ब्लुथुथ स्पिकार लानोसै हो दसे थाथ ओमफ्राय मा खालामना दोङो नोंलाय
आं दा ओरैनो दङ ओ नोंथांनियाव आङो ओ लोंनायनिस बागै एसे
लागासिनो र' औ दा खोनाबाय हेलौ औ नोंनिखौ माथो एसे मोजां खोनायाखै माने खोनाबाय
मा होनदों
नोंथांनिया एसे नेटवर्का स्ल।
खोनादों नामा आंनि माथोखौ दा अ आं नोंथांनियाव आ बर' फारसे मिथिनो लुगैदोंमोन। नोंथाङा खोन्थानो ओ हागोन ना आंनो? हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ हेलौ